हेलौ हेल' नोंथां, औ, औ नों थां खोनादों।
अ नोंथाङा एसे फ्रि दङ ना?
औ दङ।
बिदिब्ला नोंथांनि आखायाव सम दोङोब्ला आं नोंथांजों एसे मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां रायज्लाय जागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ माबायदियै जोथोन लायो? नोंथांनि ओनसोलाव देहाखौ जोथोन लानो थाखाय मा मा जोङो फिथाइ सामथाइ जायो। मैगं थाइगं जानांगौ, एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव जा मिनथिगौ बेखौ एसे एसे फोरमायना होनिसै। जों गावनि देहाखौ औ जों गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय मैगं थाइगं बुङोब्ला गोथां मैगं बा न'आवनो गायनानै लकेल बेफोरबायदि गुबुन जेबो गुबुन जेबो बेलेग हासार होआलासिनो बेफोरबायदिनो न'आवनो बानायनाय गोबोर हासार न'निनो गोब गोबोर हासार बेफोर बेसोर हा बेफोर हासारखौ होनानै जों न'नि न' न'आवनो गायनानै जानो हायो बेफोर जाबाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां। बेफोर गोथां मैगंफोरा औ नोंथां। बिब्दिब्ला नोंथाङा जा मिनथिगौ आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनायसाय।
औ नंगौ जोङो देहाखौ गोग्गोयै एबा जोथोनै लाखिनो थाखाय जों जोंनि देहायानो थांना थानायनि आरो गुबैजों थांना थानायाव मावना दांना जानायनि थाखाय जोंनि देहायानो गोनांथार नङा होमबा? बेनि थाखायनो जों देहा खौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मोजाङै जानाय लोंनाया जोङो मोजां नंथारगौ नङा होमबा? बेनि थाखायनो जोङो जोङो जा हायो गोथां गोबाङानो गोथां मैगं जानो नां गौ बांसिनानो आरो जोङो फिसा हायाव मोजां फिथाइ सामथाइ जानो नांगौ। बिनि थाखायनो जोङो न'आवनो गोथां मैगं गायनानैबो जानो हायो, नङाब्ला जोङो हाथाय बाजारावबो बो बायनानै मोनो। बेनि थाखायनो जोङो न'आव गायना जानो गोनां जायोब्ला जों जेरै गावनो न'आवनो जोङो गोबोर हासारजों जोङो आबाद मावनो हायो। गोबोर हासारजों मावोब्ला जोंनि आबादा साबसिन जायो गुबुन दखाननिफ्राय जोङो रासाइनारि हासार होनायनिसाय। बिदिनो जोङो जेरै न'आव गोथां मेगं पानेलाव औ लेस्रा भेदि बेफोर बेबायदि मैगं थाइगंखौबो जोङो गायनो हायो लोगोसे जोङो लाइ लाफा बेफोरखौबो जोङो फोनानै जानो हायो जोङो बेफोरखौ जायोबा जोंनि दे देहाया मोजाङै थायो आरो जोङो गोहो मोनो प्रटिन मोनो। लोगोसे जोङो मिथिंगानिफ्रायबो गोबां मैगं थाइगं बुथुमनानै जानो हायो जेरै जोङो भीडेलेटा मानि मुनि मायसुन द्रि गुथा बेफोरखौ खुटा थुनथुनि जों बैफोर मैगं थाइगंखौ मोना होमबा जोङो बेफोरखौ बेेससां हायो जोङो बुथुमना जानो नांगौ आरो लोगोसे जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मैगं थाइगं लाबोयोबा जोङो डाइरेक्टलि जानो नाङा मानो होनोब्ला दानि जुगाव आबाद मावोब्ला गोबां जोङो हासार होनायखौ नुनो मोनो बेफोराव गोबां केमे केल थायो बेनि थाखायनो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं लाबोयोबा जोङो डाइरेक्ट संना जानो नाङा बेनि सिगां जों जोङो एसे दै गुदुंङाव दसे समनि थाखाय सोंना दोननांगौ। गौ जाहाथे बै आबाद मावनाय समाव जा हासार होयो केमिकेल होयो बेफोरो गैया जालाङो नङाबा जोङो डाइरेक्टलि जों जायोबा जोंनि देहाया गोबां खहा जानो हागौ नङा होमबा लोगोसे जोङो अ फिथाइ सामथाइ जानाया गोनांथार जोंनि देहानि देहायाव भिटामिननि थाखाय जोबोद गोनांथार। जायै जेरै ए भिथामिन। बि सि बेनि थाखायनो जोङो आफेल आंगुर थालिर जोङो जा बेफोरखौ जानांगौ लोगोसे जों न'आवनो थाइजौफोर मोना होनबा? बे थाइजौफोरखौ जों जा हा जोङो जानांगौ जोबोद देहानि थाखाय मोजां फिथाइ सामथाइया। लोगोसे जों फिथाइ सामथाइखौ जोङो फुङावनो जानांगौ माने जों ङो गोबांसिन मुलाम्फा मोननो हायो लोगोसे आरो आरो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो ओ फुङावनो थाब सिखारनांगौ जेरै जोङो ओ बा द' रिंगानि सिगाङावनो जोङो सिखारनांगौ अब्ला जोंनि देहाया एसे मोजाङै थायो आरो गोग्गोयै थायो। जोङो बांद्राय सम उन्दुयोब्लाबो जोंनि देहाया खस्थ' मोनो आथिं आखाइ सानाय खर' सानाय जों बिदिखौ नुनो मोनो आरो जों जायो बि बि बेनि थाखायनो जोङो एसे थाबनो सिखारनानै जोङो मोखां उ सुखांनानै ब्रास खालामनायनि उनाव जोङो फुङावनो दै लोंनाया गोनांथार जोंनि देहानि थाखाय। जोङो फुङावनो सिखारनाय जाहैयो गिलासि गिलासनै जोङो दै लोंनो नांथारग गौ आंनि बायदिब्लाथ' जोङो हायोब्ला देहायनि थाखाय जोङो दुंब्रु दै लोंनाया गोनांथार मानो होनब्ला दुंब्रु दै लोङोबा जोङो गुसुनि सोलाय जोङो दुंब्रु दै लोङोबा जोंनि उदैयाव जा गाज्रि एसेट एबा गेस जायो बेफोरो गैया जायो आरो देहाया मोजाङै थायो। लोगोसे जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो फुङावनो थाबैनो सिखारनानै जों एसे वार्क खालाम थाबायनांगौ थाबायगिदिंनांगौ। एबा जोङो खाथिनि जा गावनि ओनसोलावनो थानाय फिल्डफोराव थांनानै जोङो खारदिंनांगौ। जा हायो गाव मिथिनाय खिनि एक क्सारसाइसखौ खालामनांगौ होमबालानो जोंनि देहाया जोबोद मोजाङैनो थायो आरो जों जोङो आथिं सानाय आखाइ सानाय बिदिनो सिनस्रि सानायफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो हागौ। लोगोसेय आरो जों बेयाखांना न'आव फैखांनायनि उनाव जोङो दै लोंफैनो नांगौ जों जों ओ खमैबो जोङो सानसेयाव जोङो थाम लिटार दैखौथ' जोङो लोंथारनांगौ जेसां दै लोंनो हागौ बेनि बेसां जोंनि देहाया गोगोयै थायो आरो मोजाङै थायो नङा होमबा नों
औ औ नोंथां नंगौ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो देहाखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो सम सम अ जोङो आइरननि टेब्लेट भिटामिननि टेब्लेट जों जा नांथारगौ बिदि जायोब्लाबो जोंनि देहाया मोजाङै थायो आरो जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिथानोबा जोङो निसा बुस्थुनिबो जोबोद गोजानाव थासारनांगौ नङा होमबा जेरै जोङो जौ, सेरेब, सिगारेट बा बिरि सिखर बेफोरनिफ्राय जोबोद गोजानाव थानांगौ मानो होनोब्ला बेफोरखौ जायोब्ला लोङोब्ला जोंनि देहाया गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो बांद्राय जौ लोङोबा किदनि फेल जानाय लिभारनि दुरबल बे खौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो जों नुबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोङो जेसे हागौ बेफोरनिसा बुस्थु खौ लानो नाङा आरो जोङो मोनथि हागौ सिखार सोबा जोंनि किडनि लिभार जोबोद खहा जायो होननानै मानो होनोबा जेरै सिगारेट सोबोबा बेनि जा उखुन्दै गयो बेयो जोंनि उदै सिङाव एसे थांथारो नङा होमबा बे उखोनन्दैयानो थांनानै जोंनि गोबां खहा खालामो बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ नागारनांगौ आरो जोङो लानोनो नाङा बे निसा बुस्थुखौ लोगोसे आरो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मोना मनाबिलि सनि सिगां जोङो फिल्डफोराव थांनानै जोङो जाखिनि हायो जोङो गामिनि गासैबो गथ' उन्दैफोरजों जोङो जोब गावनि समान समब्रा संब्रि समनि बयसनि लोगोफोरजों जोङो जाखिनि हायो जोङो गेम गेलेनांगौ जेरै फुटबल काबादि बेफोरखौ जोङो जाखिनि रों गाव गेलेथारनांगौ जेब्ला जोङो खेला धुला गेलेगोन खारदिंगोन अब्ला जोंनि देहाया जोबोद गोहोमै थागोन मोजाङै थागोन नङा होमबा नों सार औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मा मा मा बिदिनो खेला ला गेलेनाय जायो।
बिदिनो गावनि देहाखौ मोजाङै एबा सांग्राङै लाखि नो थाखाय बेफोरबायदिनो नोंथांया बिथाङा एसे आगोलावसो जा बुंलांबाय बेफोरबायदिनो फुटबल। काबादि खारनाय बेफोरबायदिनो गुबुन गोबां गोबां गुबुन-गुबुन खेलाफोरबो गेलेनाय जायो। औ नोंथां बेफोरबायदिनो गावनि देहाखौ। सांग्राङै लाखिनो थाखाय जों बेफोरबायदिनो बेलासे बेफोरबायदि मोना मोनाफोराव गावनि खाथिनि फिल्डफोराव थांनानै जों बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो बेफोरबायदिनो जों औ नोंथां फुङावबो बेफोरबायदिनो जों फुङाव सिखारनानै। बेफोरबायदिनो फिल्डफोराव एक्सारसाइस खालामनाय जायो। खारनाय जायो औ-औ नोंथां औ।
आरो लोगो नोंथां खौ लोगोसे स्लाव देहाखौ माबायदियै जोथोन लानांगौ बेनो। थाखायबो जोंनि ओनसोलाव थानाय जा हेल्थ सेन्टार। गिगिरनिफ्राय जों जोंनि गामियाव सम-सम डाक्टर नार्स। फोर फैनानै गामिनि सुबुंफोरखौ एसे ज खालामनानै। बेयाव मिथिं खुङो आरो। बिथां जों बिथांमोना जोंनो फोरमायो जोङो मा-मा मैगं थाइगं। जानंगौ आरो जोङो माबोरै साखोन सिखोन थायोब्ला दे। मोजाङै लाखिनो हागौ बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां गियान मोननो हायो। बिथांमोना जोंखौ। फोरमायलाङो फिथाइ सामथाइ जानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबद गोनांथार गोथां। मैगं थाइगं जानाया बेनिखायनो जोङो देहाखौ मोजां। मोजां लाखिनो थाखाय फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगंखौ जाथारनांगौ लोगोसे। बिथांमोना जोंनि देहानि थाखाय जोंनो प्रटिननि। आरो भिटामिननि। जााथे बेलेथे लाङो बेफोरखौबो जोङो सम-सम जानो नांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नोंथां नंगौ।
आरो देहाया जोंनि गुबै थांना थांनायनि मेन नङा होनबा। बेनि थाखायनो जोङो देहाखौ जोथोनै लाखिनाया जोबोद गोनांथार। दे बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय ना। दिै आङो देहाखौ माबोरै जोथोन लाखिनांगौ। गोबां गियान मिथिना मोनबाय नोंथांजों रायजलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय। बिदिबोब्ला नोंथांजों उनाव मालाबा लोगो मोनफिनसिगनो।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
ओ दे-दे।